हेल' हेल' हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां ओ बयसआव केेर खोनादोंना नोंथां थायनायखौबो खोनाफैदों नोंथां ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
ओ जेबो खालामाखै नोंथां आं दायो ओरैनो जिरैनानै दङ
अ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायदिनि
औ औ जागोन नोंथां
ओ बे टपिकआनो जाहैबाय गारि मथर आरोना गोदोनि आरो दानि गारि मथर जों माबायदि हान्थियोमोन आरो माबायदि थाबायोमोन बेनि बागै जोङो सावरायलांदोनि ओ होनबा आङो गोदोनिखौ जोङो आङो बुंग्रोनोसै आरोना थांनाय फैनायनि बेफोरखौहाय ओ गोदोहाय जोङो नायोबा आरोना गारि मटर गैयैयाव आरो लामा सामा मोजां जायैनि समावहाय जोङो मा आथिंजों बांसिन हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना हयथ' मोनसे गामिनि एबा खाथियावनो हाथाय बाजार जादोंबा बेयावहाय मा गावनि न'नि जा जाखिनि मोननाय जाखिनि आबादफोरनिफ्राय मोननाय फसल आरिफोरखौहाय मा बिदिनो ओ मा होनांगौ बेखौहाय मनायावहाय लानानै फानैहैनाय जों नुनो मोनोन आरो थाबाय लानानैहाय आरो गोबां गोबां बुस्थुफोर दङबा बिदिनो माइफोर एबा फाथो एबा बेसरफोर दङबा बेखौहाय मा मोसौ गारियाव दैखोना लांनानैहाय बेखौ फानहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना
औ
बेजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव जोङो फानहैयोब्लाबो माने गोदोनि समाव बेफोरखौ फानहैयोबाबो माने मा मोसौ गारिजों लांनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना मानो होनोब्ला गारि मथर गैयिनि समावहाय बेफोर आगजुफोरखौ जोङो मोसौ गारिजोंनो लानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो लासै लासै बिदिनो मा फार्स्टआव बिदिनो मोसौ गारिनि उनाव साइकेल फैबाय आरो साइकेलाथ' साफ्रोमबो मोनसि दा गोदोनि समाव बायैनो हायामोन नङा होनबा नोंथां बिदिनो जायफ्रा थाखा थाखा फैसा एबा रां रुफा दङ बिसोरल' बायनो हायोमोन आरोना मानो होनोबा बै गोदोनि समावहाय बिदिनो थामजौ रां फानो बिसिनि थाखाय देरसिन बेफोरबायदि जायोमोन आरोना थिग बेबायदिनो साइकेल फाबो जायनाव दं बिसोरो मा बिदिनो थाखा गोनां माहाजोन होननानै साननानै लायोमोन आरोना। आरो गोदोनि समाव बेफोरो नंखागौमोन। आरो बिजोंनो मा बिदिनो एफा एनै जाखिनि दैखोजाथावखौ मुवाफोरखौ लानानैहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना माने। लांनायखौ जों नुयोमोन थिग बेबायदि दानि समाव जुदि नायो। गारि मथराबो दंनायखाय एबा थांनाय फैनायनि राहायाबो गोरलै जासै बिजोंनो लोगोसेै मा लामा सामा मोजां जानायालाय थानायां फैनायनि राहाया मोजां जानायखाय मा सुबुङा गोरलैयैनो हान्सि ज एबा लावबायमोनबो हासै आरोना आरो गोदोनि समाव जुदि नायोबा। बेफोरनो गोथां मैगंफ्राबो गोबाव सम थायामोन बिदिनो नै दिनै हालागै समसिमल'सो थायोमोन आरोना। बेफोरावनो फानजोबनांगौ बेफोरहा जायोमोन आरो गोदान गोजान जायगयावहाय थाङोब्लाबो मा मोसौ गारिजों थाङोबो गोबाव सम लानो नागिरोमोन जुदि सेजौ किल'मिटार हालागै थाङोबा मोसौ गारिजोंहाय बिदिनो सानसेहालागै लानो नागिरोमोन आरोना। बेयावनो गरम बोथोरनि समावहाय बे मैगंफ्रा गाज्रि जाजोबनो थाखाय सम लानो नागिरदोंमोन आरोना बेजों लोगोसे मा बिजोंनो लासै लासै एबार फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। लांनानैहाय आरो नोंथाङा फंनैसो नैबे दानि समनिखौहाय बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा जोंना ओरैजाय गारि मथरनि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथाङाथ' गोदोनिखौ फंनैसो बुंबायानोसै। गोदोहाय जेरै सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव दायो बेबादि गैलिया मानो होननानै बुङोब्ला। खुगाजों लोगोसे जोंनि थासारियाबो सोलायलाङो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ। दा जुगजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे जेरैहाय दा गोदोहाय मामोन जोंनि आइ आबौ माबा आइ-आफा आरो आ आइ आबौमोननि समावहाय बिसोरनि समनिखौ मा होनोमोन गेजेर मुगा होनोमोन। दा गोजाम मुगाया थांबाय गेजेर मुगा फैबाय गेजेर मुगायाबो नै दा थांबाय। दा गोदान मुगा फैबाय नङा होमबा? बे गोदान मुगानि जुगाव बेवहाय दा गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय माखासे। ओ इन्जिनारि मुवा बेसाद जायनोखि जोङो। खस्थ' खालामनाङाबा। जेरैहाय जों साइकेल सालायो बे बायदिथ' आथिंजों फेदेल गानाङा लासिनो। जोंनि जेरैहाय माबा मोनसे बुस्थुखौ जों जेरैहाय बाइकखौनो हमबाय बाइकखौ जोङो। खौ सानाय लोगो लोगोनो जे बे खारो बेफोर बायदि मोनसे गोनो। सोरखारि आदबजों दिरुननाय इन्जिनियारिं मुवा बेसाद जों बे फोरखौहाय आथिखालावहाय गोबां बिबांनि नुनो मोनबाय। जेरै‌हाय ओ जोंनि बे लकेल एरिया बा जों मा होनांगोन सरासनस्रा गामि मोनसे गामियावहायनो मा होनो जेराव गोदोनि समावहाय गंसे गामियाव बा गंसे जायगा मोनसे जायगायाव गंसे गंनैल' साइकेल थायोमोन दा आथिखालाव जों नुबाय गंसे गामि एबा गंसे मोनसे जायगायावहाय न'खरसेयावनो गंसे गारि बा गंसे बाइकआ थानो हमसै आरो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नांगौ
औ दा जों गोदोनि समावहाय नायोब्ला जोंना साइकेलानो माने साइकेलानो मामोननो गारिनि समानमोन मोनसे बाइकनि समानमोन नाथाय जों आथिखालाव नुबाय जों गोदोनिखौ साननानै नायनानै आरो आथिखालनिखौ साननानै नायोब्ला जोङो नुबाय आ दानि जिनाखि दिरुननाय गारि एबा बाइक बे बाइकआ मानो मोनसे समाव मोनसे थि सम बा जोङो गोलाव सम हान्थिनो थाखाय बा जोङो माबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा गारि मथरखौ लायोब्ला मोनसे खम समनि गेजेरावनो जेरैहाय जोङो से घन्टानि लामाखौ जों जुदि हान्थिनो गोनां जायोब्ला जोंना बेयाव मा लागोन साइकेलजों थाङोब्ला जेरैहाय जोंना नै घन्टा लागोन अब्ला जोङो गारिजों थाङोब्ला जोंना नैजि थामजि मिनिटनि गेजेराव जों मोनहैनो हागोन
नंगौ नोंथां नोंगौ औ
औ दा थिग बेबायाददिनो जेरैहाय जोंनि स जोंनि आइ आबौ आब मा होनो बाबा जोंनि आइ आफा आबौ आबै बिसिोरनि समावहाय जोंना मटर गारि मा होनो गराइ गारि एबा जोंना मोसौ गारि दंमोन ना बेजोंहाय जोङो गोजान लामा हान्थिनायाव गोबां सम नांगौ जायोमोन जेरैहाय बिसोरबो मोनसे जिब जिबिसोमोन नालाय बिसोरनावबो मेंनाय थायोमोन बे हिसाबै जोंना गोदोनि समाव गोबां गोबाव लामा हान्थिनांगौ समाव माने एसेबां खम समनि गेजेराव जायामोन आरो माने गोबाव टाइम लायोमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो मोनसे गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जोङो गारि मथरनि जोहै माने बाइकनि जोहै बा जोंना स्कुटिनि जोहै खम समनि गेजेरावनो जों मोनहैनो हायो आरो दा जोङो बेखौनो नुयो जे मुगाजों लोगोसे जेनाखि गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय बेखौ जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आथिखालावहाय जोङो बायदि रोखोमनि बेबादिनो माने खम समनि गेजेरावनो मोनहैनो हानाय मुवाखौ जों नुनो मोनसै आरो गोबाङावनो दा आरो गोनो गो खारिै आदबजों बानायनाय जेनाखि बियो खम समनि गेजेरावनो मोनहैग्रा मोनसे जिनिस बे जिनिसा बांनायनिफ्राय बांनो हमदोंसै आरो आथिखालनिफ्राय आरो फैबाय थानाय उननि समफोराव आरोबाव बियो बांनोबो हाबावग जिनाखि दा सोलिदों बेनिफ्राय आरो बांसिननोबो हागौ आरो
औ
दा आरो बेल' नङा गोदोनि समावहाय मा मोननो जोंनि समावहाय गोदोनि समाव मा मोन आइ आफामोननि समाव ओ ट्रेन गारि सोलियोमोन नो ट्रेन बिदिनो रेल गारि बायदिसिना सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव मा होनो जोंनि स ओ दा आथिखालनि मुगायाव फ्लाइट फ्लाइटआ सोलिबाय हेलिकप्टार सोलिबाय नङा होमबा नोंथां बेबोथ' मोनसे गोनोखोआरि आदबजों ओ सोरबा सासे बेक्ति सुबुङाहाय गोरलैयै बेखौ ओ मा होनो एडप्ट माने नोंथां जायनाखि बे गंसे गंसे बे दामा हाजार माने एक हाजार ओ हमना लाबाय जेनेबा आ मोनसेखौनो होननोसै आङो एक हाजार खर'र बा दस हाजार खर'र नङा होमबा बा दा सासे बेक्तिनाव जुदि दस हाजार खर'र थानांगौबा ओ थ' ओ जोंनि थाखाय माने सम्भब नङा होननांगोन ना नोंथां
औ औ
बेनिखायनो माने सासे सरासनस्रा सुबुङा बेफोरखौहाय ओ बायनानै दोननो हाया आरो दा बेनिखायनो जोंना मा होनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जनाखि बे गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय ओ मा होनो हेलिकप्टार बा जोंना ओ एयारलाइननि एर'प्लेन ना बियो ओ मा होनो जोंनि सरासनस्रा सुबुङा बेवहाय गाखोनोब्ला गोबां रांखावरि होनानै गाखोनांगौ जायोना दा बे हिसाबै जोंना ओ मोनसे गोजान जायगायाव हान्थिनो थाखाय नैबेबाददि ओ गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय ओ मोनसे गभर्नमेन्ट फ्लाइट बेफोराव जोंहा गोबां रांखावरि गारनानै गाखोनांगौ जायो आरो दा आथिखाल मुगायाव नायोब्ला रांखावरि होनोब्लाबो जोंनियाव ओ एसेबां मानो खामायनोबो एसे गोरलै जाहैबाय आरो गार ओ थांनायाबो बे खरसा जानायाबो ओ गोबां माने थाबै खरसा जानो हमो आरोना नोंथां
औ औ
दा बे हिसाबै जों गोदोनि आरो दानि ओ जिनाखि आ मा होनो बेखौ ओ गारि मथर गारि मथरनि सायाव रायलायोब्ला जोङो ओ बेफोरखौनो नुयो जे गोदोनि आरो दानिया गोबां सोलायनो हमबाय आरो
औ औ
औ दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय
नोंगौ नोंथां
औ नोंथांनिसिम नैबे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खनसे जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां